अ हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों दे।
अ जोङो होमबा दिनै हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंनि आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ देनाय।
ओ जोङो हाग्रायाव बिदिनो गोबां मैगं थाइगं मोनो हाग्रानि जेरै जोङो दिंखिया, थास', ओमफ्राय दैयावबो माने दैयाव मोननाय आरो माना मुनि हेलां मान्दिया थेलांसि ओमफ्राय ओ दड्रा ओमफ्राय माना मुनिबो मोनो आरोना जोङो बेखौ दैयाव मोना। अ सिबुं ओमफ्राय माइ गायनाय बोथोराव आरो सिफुं ओमफ्राय सिब्रु सिबुट बेखौबो मोनो आरो ना। नोंथांमोननिथिंलाय मा मा ओ मैगंखौ मोनो। खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
औ नोंसोरनिथिं मा मा मैगं मोनो?
बुंफिनला नोंथां।
नोंसोरनिथिं मा मा हाग्रानि मैगं मोनो?
अ जोंनि जाहैबाय अ खोनादों।
दे औ।
अ जोंनि थाइजोंबो बिदिनो नोंथांमोन नोंथाङा दानि जिथु बुंलांबाय नङा होमबा। ओ बिदिनो दिंखिया मोनो बिदिनो थास' थास' आथिं थास' बिबार बिदिनो हेेलांसि ओमफ्राय सिब्रु। ओमफाय आरो मा होनो बेखौ सिफुं मैगं थनन्द्रा ।
औ
बिदिनो बहुद बिभागनि मैगं मोननाय जायो आरोना जोंनिथिंबो ।
औ
ओम आरो ओ मा होनो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा? दाथ' आरो ओ हाग्रानि मैगं होनबाथ' थास' आथिंखौनो मोननाय जायो आरोना बांसिन । मोनो दा बोथोराव। खोनादोंना आरो थास'आव थास' औ थास' बिबार मोनो ओं।
औ नंगौ नोंथां । औ ओमफ्राय जोङो ओ बि बिदिनो ओ थास'नि बिसंखौ जोङो गोजां बोथोरावसो जायोमोन खोनाना नोंथां?
औ औ
ओ ओमफ्राय जोंना दिंखियाखौ बैसागोनि सिगांनिफ्रायनो जायोमोन जां दाबो बायदि बोथोरावबो जा जायो ना नोंथां?
औ औ दाबायदि बो बोथोरावबो जायो जानाया थेवबो एसे खम जालांबाय आरो ना मोननाया दाबायदि बोथोराव ।
औ नंगौ नोंथां ओ ओमफ्राय माना मुनिखौथ' जोङो दाबायदि बोथोराव मोना। बेखौ जोङो माइ हाखांनायनि बोथोरावसो मोनोमोन जां ओ मेसें मेसें बोथोराव। नंगौना नोंथां औ। ओमफाय ओ जोङो सिब्रु ओ मैगङा बेखौथ' जोङो दाबायदियावबो जायो जानाया ओ नाथाय बांसिन बैसागुस समाव जाय जां। नंगौना नोंथां?
औ औ
औ ओ ओ नोंथां नोंसोर ओ नोंसोरनियाव माने बे हाग्रानि मैगंखौ मा मा रोखोमै एवनानै जायो बा संनानै जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथां? ओ। नोंसोरनिथिं बे हाग्रायाव मोननाय मैगंखौ मा रोखोमै एबा संनानै जायो ओ ओ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
मोजां खोनाफैआखैलै नोंथां।
अ आं नोंनिखौ खोनादों ओ नोंसोरनिथिं। मा मारै रोखोमै संनानै एबा एवनानै जायो बेफोर मै गंफोरखौ हाग्रानि मैगंखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ दाथ' थास'नि सिजोनानो जाना दोनथ'यो नङा होमबा नोंथां? जेनेबा थास' आथिं जाहैबाय ओमफाय थास' बिबार जाहैबाय। बे मोननैया दा जाना दोंथ'यो नङा होमबा?
औ
जिहेथु दाथ' थास' आथिंखौथ' बिदिनो दाथ' आरो मा होनो खान्थाल। खान्थाल थायनानै मोननाय जानाय बोथोर फैबाय नङा होमबा दा?
औ-औ
ओमफ्राय बे खान्थालखो खानथाल फिथाइआव औ बे खान्थालखौ खान्थाल फिथाइखौ जाखांनायनि उनाव बेयाव बेगरखौ मोनखांनायनि उनाव बे बेगरखौ आरामसे सुस्राना नानै जेनेबा जोङो बेखौ सानसे फोराननानै आरामनो- बेखौ माने बे थास' आइथिंजों आरामसे एवनानै जाजायो आरोना मैगं हिसाबै।
औ
बिदिनो आरो थास' बिबारखौबो माने जोङो जेनेबा मा होनो बेदरफोरजों जाजायो।
औ
अमा बेदरफोरजों जानायखौ बांसिनानो नुनो मोननाय जायो आरो ना थास' बिबारखौ
औ नंगौ नोंथां।
औ
औ औ ओमफ्राय दिंखियाफोरखौथ' जोंना ओरैनो फ्राय एवलाबायनानै जायो। आलुफोर होलाबायनानै नंगौना नोंथां? खोनादोंना। जोंना दिंखियाखौ आलु होनानै ओरैनो एवनानै फ्राय खालामना जायोना? बांसिनानो बिदि ओंख्रिथ' संनानै जाया ओरैनो फ्रायल' जायो औ एवखांनानै ओ ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा हेेलांसिखौ जोङो मा मा बोथोराव मोननाय जायो? यो
हेलांसिखौथ' बिदिनो औ हेलांसिखौथ' हेलांसेखौथ' दाबायदि बोथोरावबो मोननाय जायो माने दाबायसानि एसे दैज्लांनि एसे एसे आगोलाव बांसिन मोननाय जायो आरोना माने अखा गोलै जेननाय माबायाव बांसिनै माने रोदोमनाय जायो माने। हेलांसिया
अ बेखौ जों दैमाफोरावबो मोनोना बां ओ
मलाय नोंथाङा?
जोङो बेखौ दैमाफोरावबो मोनोना ओफ्राय हाखरफोराव बिदिनो थाला बायो ना?
औ औ जोंनि दाबो बिदिनो। औ हेलांसेयाथ' बिदिनो थायो हाखर एबा। दैमाफोराव नुनो मोननाय जायो बांसिनानो।
औ ओमफ्राय बे नन्द्रा ना मा होनो बेखौ अबाव मोनो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? बायसे
अ बे थन्द्रायाथ' जारला मानला थानाय। माने नुनो मोननाय जाया आरो ना बेखौ फुख्रिफोरावबो माने बे थन्द्राया माने एसे दै बोहीयनाय ओमफ्राय भिभार टाइप। बेफोरबायदि जायगायाव बांसिन मोननाय जायो आरो ना थन्द्राखौ।
अ
खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों ओमफ्राय जोंना बे ओ माबा ओ धरमफुल ओमफ्राय खुथ्रा बेफोरखौबोथ' जानाय जायो हाग्रानि मैगंआव गोलैयोना बेफोरबो खोनादोंना नोंथां
औ
औ ओमफ्राय माबा औ माबा माबा मोनसे मैगं दंबावोमोन र' बेखौ जोङो खारै ओंख्रि जायोदि जोङो ओ गोजां बोथोराव लाइफोरदोदि होदलानानै जायो मा मैगं होनोमोनलाय बेखौ नों गोसो दोङ ना बेखौ हाग्रानिनो हाग्रा मोननाय जायोमोन आरो उ
अ माबा माइसुन्द्रि होननाय मोनसे दङ
औ ओमफ्राय जोंना जारिखौबो जानाय जायो आरोना बेबोथ' हाग्रानि मोनसे मैगं नंगौना नोंथां
औ जारिखौ जानाय जा जायोमोन नाथाय दानिया जारिखौ बारा नुबां नुबांनो मोनला नोंथां जोंनियावथ' गैयनोनो थांला होननाय बायदि बुंजायो
औ गोबां जायगायावनो गैला दानिया बांसिनानो बांसिनानो माने बिदि थाबांला आरो सिगांथ' जों जेराव मेराव नुनो मोनोमोन बेफोर मैगंफोरखौ दानियाथ' दिंखियाफोरखौबो जेराव मेराव नुुनोनो नागिरला ना नोंथां बांसिन जोङो हाजो एरियाफोराव एसे नुसिनो आरो बायफोर ओंख्रि मैगंखौ मोनो ओमफ्राय जोंना बुंनो थाङोब्ला थास'आनो बांसिन जायगायाव मोननो थाङो आरोना थास' खौ
औ
औ ओमफ्राय जोंना बिदिनो थास'नि थास'नि बागै होनबाथ' जोङो नोंथाङा बुंखाबायानो बिनि दाबायदि बोथोरा थास' आइथिंजों बिबारखौ जायो जोङो ओमफ्राय जोङो ओ एसे गुबुन बो बोथोराव आरोना थास'नि थास'नि बुगाखौथ' दाबायदियावबो जायो जानाया ना नोंथां
औ औ जायो
थास'नि आथि आथिंखौथ दा जायो थास'नि बिसं आरो थास' थास 'नि बेदरा एसे आलादा टाइमाव आलादा समाव जानाय जायो जों ना नोंथां
औ औ
औ ओमफ्राय जोङो ओ थास'खौ थास'नि बुगाखौ जोङो नाफाम बानायनायावबो बाहायनाय जायोना नोंथां बे थास'नि माबा खौ बुगाखौ माने थास'नि थाराखौ थुख्रा थुख्रा हाना लानानै जोङो बेखौ एसे फोरानदबनानै नाफाम बानायनाय हासुङाव सोना दोननांगौना नोंथां जेसेनो हाग्रानि थास' ओ एसे एसेबांनो मोजां जायोना नोंथां? खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना आं बुंनायखो?
एसे नेद एसे नेदा नांथा नुथां जादो नोंथां नोंना।
अ अ माने आं बिदि होनदों आरोना जोङो नाफाम बानायनायाव हाग्रानि थास'आ साबसिन जायो होनना बुंदो आरो ना। आङो खोनादोंना नोंथां? हेलौ?
औ बुंलाय बुंलाय औ।
औ जोङो नाफाम बानायनायाव हाग्रानि थास'आ साब सिन जायो होनना बुंदों आं नोंथां। थास' गोसोमनि बुगाया थाराया दोंना नोंथां?
औ औ खोनादों दे।
औ माने जोंना नाफाम बानायनायाव बे थास' थास'नि थाराखौ बाहायनाय जायोना बेयाव माने थास'नि थास' गोसोमनि थराया एसे साब सिन जायो आरो हाग्रानिया न'नियाबो मोजाङानो जायो थेवबो बांसिन गोथाव टेस्ट फैसिन्नाया हाग्रानि थास'निफ्राय फैयो आरो। नंगौना नोंथां औ ओमफ्राय जोङो बे थास'नि बेदरखौनो बुंनो थाङोब्ला बेथ' हाग्रानि नालाय माननाय दोङो। बेखौ जोङो गोखै होदेरनासो जानांगौ जायो माने बेहा जोङो गोैखै फोरखौ होदेरना जानो गोनां जायो आरो ना थास' बिबार संनायावबो जोङो गोखै होदेरनांगो मिखि खि जेरै बिदिनो बिलाहि मैथा कारजिनि इफोरखौ मोनाबाबो कारजि रोसि सोबना सेबना होनो गोनां जायो आरोना जोङो। थास' बेदरखौथ' आरो जोङो ओ थास' बेदरखौथ' जोङो आरो बेखौ खारैदो जाबा साबसिन गोथावसिन जायो।